हेलौ
औ नोंथां
आं नै माने सिखारनै माने मा होनो जिरायनानैसो दं आरोना गामिफोरावहाय माने मा होनो जास्ट ओरैनो एक्सारसाइस खालामखांनानै माने प्रेस जेराय फैदों आरो लामायाव नोंथाङालाय
आंबो माने ओरैसो थाबायदिंदों आरो फुंनि
औ औ
दा बिथाङा दसे सम फ्रि नामा
खोनायाखै नोंथां
दसे सम फ्रि नामा होनदों
औ औ फ्रियालाय फ्रिमोन दा नोंथाङाबा आंजों मा खोथाबा मा सावरायनो नागिरदों जेनेबा सावरायजागोन आरो
आदसा आं नोंथांनिसिम मोनसे खोथा लानानै फैदोंमोन बे खोथायानो जाहैबाय माने जों सापादनि सोमोनदै बा बेलेग बेलेग बुसथुनि सोमोनदै एसे सावरायगोन आं सानो आं माने आं दा बिथांनिसिम सापादनि सोमोनदै माने फंनैसो खोथा आं मिथिनायखौ आं फोरमायनो सानदों दा बिथाङा गावनि उनावहाय गावनि गोसोबायदि माबा मोनसे फोरमायनानै हो होबानो जाबाय जे आं मिथियै बे खोथाखौ
औ
आं माने नैबे साहापात होन होनोना
औ
जों फुं सिखारबानो सोरबा मानसिफोरा लिंलांबानो ओरैनो थाब जोङो दसे मेंगानि थाखाय जों लोंगोन एफोरबायदि माने साहा साहाखौ लोंबाय थायोना सान सानफ्रामबो जों लोंबाय थाखायो साहाखौ जोंङो सानफ्रामबो नांबाय थागौ बे साहाखौ
बेखौनो जोंङो जोंनि जायगायाव जे जोंङो साफाद गायोना बे माने जोंनि गथाय प्रिथ्बियावनो जोंङो माने इण्डियाआव जोंङो सिस्ते फारसेनट मोनो गथाय इन्दियायाव हाय ओ गुथाय प्रिथ्बियावनो जोङो टेन पारसेन्ट बा टु सेभेन पारसेन्ट बिदिनो मोनो जोंनि आसामनिफ्राय
औ
थारमाने जों जोंनि आसामावनो बिराद साफाद गायो जों नुयो आरो गिदिर गिदिर फेक्टरि दं बा जोङो मा होनो साफाद बागान दंङो गिदिर गिदिरनो
औ
माने सापाटखौ जों आरो गामि ओनसोलफोरावबो जों नुनो मोनो जेरै ओ सुबुंफ्रा गावनि बारियाव बारि खनायाव जों गायनानै लायो माने बेखौ गायनानै लानानै फेदेरनानै उनावहाय बेफोरखौहाय फानहरो जों नुयो आरो
औ
जों सााबाादाथ जोंनि जोंनि सायाव बिराद माने जों मोनखायो इखौ जों बोरै मोनो होमबा जों फार्स्टआवनो फुलखौ गायसिगोन होनबा जों गायनानै फेदेरसिगोन बे फेदेरखांनायनि उनाव एसे बोसोरनै बोसोर बोसोरथामसो थांनानै जोंङो साबाद बिलाइ बा बिजौखौ मोनोना बिजौखौ मोननानै जोंङो फेक्टरि बा जोंङो न'फोराव सोरबा सोरबा सुबुंङा न'फोराव देयो बा फेक्टरियाव हरो बेफोरबायदि जों नुनो मोनो जेरै फेक्टरियाव हरबाथ जों गोरलैयै जों खानानैल हरनांगौ आरो लांग्राफोरनो
ओं
आरो जों कमिटि दानानैबो जों हरो जेरै कमटिनि मोनसे गारि थागोन बा जों बेनि बिसिबां खानानै हरोनो जोङो। रांखौ मोनो आरो बेनि मुल्यखौ बेनि उनावहाय जोंङो। क्टरख फक्टरि मा खालायोहाय बिदिनो फोरानो ओमफ्राय फोरानखांनानै जेब्ला रानो अब्ला देगोन जेब्ला देगोन देखांनानै। माने बिदिनो एसे एसे गासिनो माने जेब्ला बे साफाराहाय पेकेट खालनाय सम जायोबा पेकेट खानानै माने दखान बा जोंङो। सप्लााय खालामाय आरोक्टर फेक्टरि मानसिफोरा एकट हरसिगोन ओमफ्राय साप्लइ हरसिगोन बे दखानफोराव। ओमफ्राय दखाननिफ्रा जों जोंनो हरसेजों साप्लाय खालायफिननोसैलाय जों जेरै जों नांगौबा जों। बायनानै लायसिगोन आरो खथाय सुबुंफोरा खौ नुखायोा न' न' जोङो साहा साफात नुजोबखायो आरो जोंङोनि साहाखौ जोंनोनो थाखाय मोजां मानो होनबा। जोंनि देहाफोरा एसे गरम थाजा खालामनानै होयो मानोा मानो होनबा बेवहाय जोंनि मेडिसिन बायदि बनानै साया आरो जों जब अल इण्डिया जोङो सा सापातोंखायो सापातबो जोङो सोरबा खायसेया बेलेग लोंङो सोरबा खायसेया बेलेग लोंङो हमना ला सोरबा सोरबाहाय। सापातखौ जालांगोन संख्रि होआ सालङा संख्रि होआ सापात सिनि लोंगोन बा सोरबाया बिदिसे लेमन टि होङो जेरै नारें बिदै साफातसो मिलायनानै लोङो आरो सोरबा बायदिया गाइखेर होनानै साोलोङो बेफोरबायदिनो गोबां टाइपनि दंनि लोङो आरो सोरबाा बिदिनो ग्रिन टि लिङो जेरै सापाद गोथांखौ होयो। आरो बेयाव जेबो मोननो थाङा बिदिनो बेलेक बेलेक थाहैनो मोनो आरो। आरो जोङो माने जे सापातखौ लोंनांगौ मानो होनबा जों जोंनि देहायाव मोज मोजां इफेक्ट खालामनानै होयो आरो गुरथाय होयो जोङो। दखान होनबा जोङो न' होन बेफोराव मोननिख जों अबेबा थांबाबो जों साहा दखान नुयो आरो अबेबा जोङो बेरायहैबाबो स सानि दखान बा जोङो। साहा फाननाय नुयो जोंङो बेफोरावबो लोङो। आरो जों न'खराव फुदुंनानै लोङो गाव गागाव आरो जों फिाहाफोर द सिखुदों जाग्रा मुवाबो जाफायो लोंफायो आरोना बे ओमफ्राय सोरबा जों आलासि फैबावो जो साहाजोंनो साहा बननानै जोङो। बुजायगोन बा लोंहहरगोन बिदिनो जों न'फोराव थाबा बिदिनो खालामलायहरो आरो। दाथ' आं बिथांनिसिमबो फंनैसो खोथा मिथिनो लुगैदों जे बिथाङा गाव गोसो जानानै फोरमायनो हागोन।
औ दमाने नोंथाङा माने साफानि बिसय बा साफानि खोथा बुंबाय जों साफ जों मा मा खालामनो हायोबा जों मा मोनोना दा नोंथाङानो गोबां बाथ्रा। था जेनेबा सापतनि बिसयबा मोजाङै खिथाखाबायसाफोरखौ जों मा मा बाहायनो हायो जों सापातखौ बोरै मोनो। दा नोंथाङानो बुजायखाबाय होनबाबो आं फंनैसो बुंनो साननानैानो जेनेबा आंनि जेनेबा बिबां हायोबा जों आं बिसिबां रोंगौथिबा बेसेबां बुंनो हायो आं नोंथांसो जेनेबा बुंना होनोसै जों साहाफोरखौ जों गायनो हानांगौ जों गायनांगौ आरो ना जों सापाथखौ जेनेबा मा जों बहुद गोबां खामानियावनो जोंनो माने बाहायनो हायो जों साफातखौ दा जोंनाव साफात गैयाबानो जोंथ' जों साफात ना जों सायाव होनानै लोङो दा जों जेनेबा साफात गैयाबा जों बोरै लोंगोन सायावहाय जेरै जोङो ओ मोनथाम बुस्थुल'सो होयो नालाय दै आरो जों संख्रि आरो जों साफात दा जोङो मिलायाना दै आरो जों संख्रि होबा मा जेबो जायाखै सायानो नङा जेरै जोङो जेनेबा सा पातजों दै होबा बेबो मोनसे साहा जायो आजिखालि माने संख्रिखौ जों बांद्राय लोङा बा जों गोदै बुस्थुखौ बांद्राय लोङा संख्रियानो जाबाय जेनेबा माइन्दखौ एसेबाबो जोंनो खाराब होयोना एसे मेलेमखौ एसे डेमेज खालामनो चान्स थायो संख्रि बांद्राय लोंबाबो ओंखायनो बांसिन मानसिफोरा लोङो ओ सापत आरो दै बेखौ मा खालामना लोङो साहा माने बेखौनो साहा बायदि खालामना लोंसिगोन आरो साहायानो जाखाबाय आरो होबाबो गरनै गनथाम आरो जों सिनि होयोना सिनियाबो माने गाज्रि बांद्राय अभारजों सिनि गोदै लोंबा मानसिया मा जायो सुगार सुगार जाबा बुहुत गाज्रि मा मानसिया माने आ थानो सुख मोनोना मानो सुख मोनो माने जों आजिखालि माने बेफोरखौ जों मा गोबांनो मानसिफोरना मा सा साहा लानानै संख्रि सिनि होआलासिनो मोनसे मेथाइ बा गोदै बुस्थु लानानै सोलोङो लोंबा जों बिदिसो लोंनांगौ आजिखालि बिसबां मानसि गिदिरा जेनेबा सायाव ओ सिनि बा संख्रि लोङा लगायनासो लोङो जों बिदिबो खालामनांगौ जों सापातनिफ्राय जों गोबां बुस्थु मोनो जों जेनेबा ग्रिन टि सापात ना ग्रिन टि सापातखौबो आं माने नुनो थाङो जेनेबा बेजोंबो बेमार हामनाय होननाय खोनायो आं जेनेबा लोंबाना ग्रिन टि साफ फाद बा जोंनि सापात
बायदिसिना दं ओ एसेबाबो लोंबा एसे स्ट्रं खालामहैयो आरो जों बेमार आजार बा जेनेबा सेबाबो आराम आराम मोनो आरो आरोना ओ जों साफा जेनेबा जों साहा लोंनायनायनिफ्राय ग्रिन टि साहाखौ लोंबा जों बेबो मोनसेसो साफातखानो नालाय ओ बेखौ नो हानो जों माने बेफोरखौ गायोबासो जों साफात बुस्थु मोनगोन आरो अल दुनियाआवनो अल दुनियाआवनो जों सापात सापात नङाबा जों साहा लोंनो हाया आजिखालि माने गुथथाय जेनेबा साहायावनो बनाय जोङो ओ साफात जेनेबा साफात गैयाबाथ' साहायानो गैया होननाय जाखायो जों गाइखेर साबाबो जेनेबा बोरै कालार बनायगोन जों साफात गैयाबा गुफुरानो गुफुर थागोन आरो जों गाइखेर साहा नङा लासिनो जों जेनेबा नर्मेल सा फुदुङोबा ना ओ दैनि बे दैआनो दै थागोन गुफुरानो गुफुर दा साफातासो जेनेबा खालार खालामजोबोबा साहाफातासो जेनेबा माबा जाजोबो आरो ना सायावहाय माने हेल्प बा बायदिसिना बिदिनो ओ साहा होननाय जायो दा आं दसे समनो बुंखाबाय जों गाइखेर होबाबो जों गुफुरसो जाखागोन। जेबबो जायावहाय ओरैनो गोदै होबा गोदै जाफागोन संख्रि होबा संख्रि जागोन मेन बुस्थुआनो जायो जेनेबा सायावहाय। साफात साफात गैयाबानो जाया दा जों सापातखौ माने गुथे जेनेबा गायज्रनांगौ जेनेबा जों गायनो हायाबाबो न'खरसो जेनेबा बिगासे बा बिगानि बिदि गायनानै दोननो हानांगौ। आरो जोंनो जेनेबा एसेबाब जोंनो राहायगौबा जेनेबा जोंनो मा होनो। खामानि मावनायफोराव जोंनो जेनेबा मोजां आर ना न'फोराव जेनेबा बांद्राय खामानि गैयाबा बागानफोराव जों हाबनानै लानानै खामानि मावनो हायो आरो दा नोंथाङा गोबां बाथ्रा बुं खाबायबा आं जेनेबा बुंनो सानो आं साफातनि जोंना साहा आं साफातबो गायनाय जायाखै नालाय साफातनि बिसय बा जेनेबा बांद्राय मिथिया आं जे हायो। जे मिथिया आं न'आव साोलोङो नालाय ओंखायनो एसेबाबो आं नोंथांनो फोरमायना हाबाय आरो। दा नोंथाङाबो माने गोबां बाथ्राखौनो बुंखाबाय आरो नोंथाङा एसेबाबो रोंसिनो आंनिफ्राय जेनेबा दा आं जे हायो नोंथांसिम बेखौनो बुजायना होबाय दा नोंथाङा बोरै मोनखोबा आंनि बुंनायफोरखौ बोरै मोनदों बेखौ नोंथाङा एसे फोरमायना होफा मोजां जागोन आरो।
औ दाथ' बिथाङा आं आंनि सायावबो माने फोरुव थाबाय। बिथाङाबो रङिनि रोजा जि रोङो बेखौनो बुजायहरबाय बा आंनि सिगाव बुंहरबाय आं मे आंनि सि माने आं गोजोननाय जाासदों आरो माने। बिथांनिफ्राय मिथिनानैथ' बुजिबाय मानाय बेखौनो आरो
औ औ दा जेनेबा औ औ।
दाथ' स
औ। द